हेल'
हेल' नोंथां
औ औ नोंथाङा फ्रि दं ने
औ आं दासान्दि ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो
औ दा आङो नोंथांजों बर'नि दोरोङारि ओंख्रिनि सायाव माखासे बाथ्रा सावरायनो थाखाय फन हरनाय जादों नोंथाङा सावरायनो हागोन ने
औ औ थारैनो आङो सावरायनो हागोन दे नोंथां
औ औ बर'नि दोरोङारि ओंख्रैया जोंनि समाजाव गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थादों नङा होमबा
औ औ थारैनो नोंथां
दा बे बेलायाव बर'नि दोरोङारि होनोबा बबे बबे ओंख्रि बे खौ साननानै लानाय जायो
औ औ जोंहा बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोब्ला गिबियावनो जों बुंनांगोन अनलाजों दाउ
औ औ
लोगोसेनो मैथा खांख्राइ बेफोरखौ जोङो दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोबाथाय गोरोन्थि जानाय नङा सबायाइजों साम' सबायजों दाउ औवा मेवा बेफोरखौ जोङो दोरोङारि ओै ओंख्रि होननानै बुंनो हायो आरो
औ औ बर'नि दोरोङारि ओंख्रि हिसाबै माखासे ओंख्रिया जि आइ टेगबो मोनबाय नङा होमबा बेनि गेजेराव अनला हो नारजि बेनिफ्राय सबाइ खारै नङा होमबा औ औ दा ओरैनो नोंथाङा बबे दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो गोथावसिन मोनो
अनलाजों दाउ होनब्लाथाय एसे गोथावसिन मोनो आरो
औ औ औ ओ बे बोथोराव दा दैज्लां बोथोरावबो मोननाय जायो नङा होमबा
औ औ औ औवा मेवाइ मोनो ओं
ओरैनो अनला ओंख्रियाव मा होनाय मा मा होनाय जायोमोन नोंथाङहा एसे फोरमायनो हागोन नामा
अनला ओंख्रियाव मा मा होनाय जायो होननानै बुङोब्लाथ' जों गुबैयै अन गुन्दै बा जों माइरंखौ जिहेथु देनानै गुन्दै खालामनानै जायो जोंना बेनि गोनां थिया गुबैयै जाखाथारो
औ औ
जोङो अन गुन्दैनि अनगायै जों अनला ओं ओंख्रि होननानै बुङोबाथ' बे जाथावना नं खाया नालाय जोंहा गुबैयै जोंहा अन अनला ओंख्रि होनबाथाय अन गुन्दैनि गोनांथि जायो लोगोसेनो बेखौ एसे थाव होनो बा मिलौहोबावनो थाखाय जोंहा बायदिसिना जेनेबा ना बेदर बायदिसिनाखौ बायनायो जेरैबायदि जोङो दाउ बेदर लकेल दाउ बेदर बेफोरखौ बाहायनो हायो अमा औवा मेवाइ लोगोसेनो एम्फौ लाथा था बेफोरखौ बाहायोब्ला जों एसे जोंना थावनाया एसे बांसिन सिन जायो आरो जायनि थाखायनो औ साद मोनजासिनो
औ आरो अनला ओंख्रिया खारै नङाबा जाया नङा होमबा खारै नांथारगौ औ औ आरो बोथोर लानानै बोथोर गुबुन गुबुन हाग्रानि मैगंजोंबो उरलां ख्रि जाजायो नङा होनोमबा औ जेरैहाय नोङो दा दैज्लां बोथोराव मेवाजों जाजाबाय बेनिफ्राय मेसें बोथोराव नोङो ओै बारसि
बासिगि बिबारजों औ
औ औ बेनिफ्राय खमा बिबारफोरजोंबो जाजायो नङा होमबा
औ औ थारैनो थ
ओमफ्राय अनला ओंख्रिखौ लानानै जोंनि समाजाव माबाफोर फोथायनाय बा माबाफोर हाबाफारियाव बाहायनाय नुनो मोन नामा
औ अनला ओंख्रिखौ जोङो थारैनो बाहायनाय होननानै बुङोब्ला जोङो जिहेथु बर'नि हाबा गोलाव नेमखान्थि दङ जेराव जेराव जोङो मा होनो हाबायाव हाथासुनि होनाय जायो ना बेवहाय जोङो अनला ओंख्रिखौ बाहायनाय जायो आरो हिनजाव गोदाननि गिबि ओंखाम संजेननायजों लोगोसे बेयाव मा खालामो हिनजाव गोदानखौ अनला ओंख्रि संनो होनाय जायो आरो जायखौ जोङो बर गोदाननो हाथा खुरनाय होननानै बुङो बेयाव जोङो हिनजाव गोदाननि आखाइनिफ्राय गिबि ओंखाम बा ओंख्रि हिसाबै जोङो अनला ओंख्रिखौनो जोंबा जायो आरो
औ औ बे खोनानो मोनदों बे हाथासुनियाव माने ओ ओ औ अनला गुफुर होनाय जायो माने हालदै होनाय जाया होननानै खोनानो मोननाय जादों बे नोंथांमोननि ओनसोलावबो सोलियो नामा
औ थारैनो बेयाव हिनजाव गोदान संनाय ओंख्रियावहाय हालदै होनाय जाया आरो बेयाव गुफुर जायो लोगोसेनो रायजोनि जिहेथु हिनजाव गोदाना मा होनो गासैबो रायजोनि थाखाय थोजासे बिबांनि अनला ओंख्रिखौ संनो हाया नालाय बेखौ आलादायै संनाय जायो जेर रावहाय माने हालदै बेखौबो एसे होनाय जायो आरो जाहाथे नुनायाव एसे मोजां नुयो हिन्जाव गोदानावहाय होनाय जाया आरो
औ हिनजाव गोदान संनायाव हालदै होननाय जाया ओमफ्राय रायजोफोरनो संनायाव मान माने हालदै होनाय जायो आरो ना औ औ दा हालदैखौ मानि थाखाय होनाय जाया बेनि बे माबाफोर ओंथि हाबना दं नामा
बेयाव ओंथि हाबना दं होननानै मिथिगौ नाथाय आं गुबैयै मा ओंथि हाबनानै दं आं बेखौ बारा एसे मोजाङै मोनथिस्लाबा आरो नों बिथाङा मिथिबा एसे फोरमायना होनांगोन ज
औ औ ओ जोंनि माखासे सिनियर मानसिफोरनिफ्राय जों खोनानो मोनदों जे माने अनला ओंख्रैयै याव माने हाथासुनियाव हालदै होनाय जाया औ हालदैयाथ' मोनसे कालार नङा होमबा
औ औ थारैनो
औ औ दा बे खालाराव माने कालारखौ ओंख्रियाव होयोब्ला ओंख्रि गाबा सोलायो नङा होमबा
औ औ
दा बे हिसाबै अनलायाव जुदि हाथासुननि अनलायाव ओ हालदै होनाय जायोब्ला माने गोदोनिफ्रायनो फोथायनाय दङ नो माने संसार जानायाव औ गुलुं गुजुं जायो होननाय माने फोथायनाय जोंनि सिनियर मानसि खोन्थाबोदों माने
औ औ थारैनो
बेयो हालदैजों माने माखासे संसारनि गाज्रि ओ गोहोमखौ माने फोथायनानै लानाय जायो जाहैदों हालदै होयोब्लाथाय माने संसारा गुलुं गुजुं जायो बा संसारा संसार जानायाव मोजां जाया होननानै फोथायना लायनाय जायो बेनिखायनो हालदैखौ अनला ओंख्रैयाव होनाय जाया होननानै जों मिथिनो मोनो आरो
थारैनो जानांगौ बे आजौ आजैैमोननि जुगनिफ्रायनो सोलिबोखानाय नालाय आरो बेफोराव गोबां इसिङारि माखासे बाथ्राफोर हाबनानै थायो जायखौ जोङो बोथोर एबा जुगजों लोगोसे माखासेखौ जोङो मोनथिस्लाबाबो नङा होमब्ला नोंथां औ थारैनो ओमफ्राय नोंथाङा बर'नि दोरोङारि ओंख्रिनि मादाव नोंथाङा मोजां मोननाय ओंख्रिया मा
आंनि आंनि मोजां मोननाय ओंख्रिया थास' बिथरिजों अमा गोरान
औ गोथाव जाथारोदां ना
गोथाव जायो औ ओरैनोथ' बेदर हिसाबै अमायानो बर'नि गाहाय बेदर नङा होमबा
औ औ
दा बे हिसाबै अमा बेदरखौ जाखायो हिसाबै जों गोबां मैगंजों जानो हायो गोबां मैगंजों जायोब्ला बेनि थावनाया गुबुन गुबुन जायो नङा होमबा थास' थास' बिथरिजों जायोबाबो गोबां गोथाव मोनजायो बियो थास'आ जेबो मेदिसिन होनाय नङनिफ्राय माने जायोबा देहायाव जेब उसुबिदा जाया बेनिखायनो गोदोनिफ्रायनो जोंनि समाजाव बेखौ जानाय जायो दा बे जानो जायो हिसाबै बे गोथावबो मोनजायो आरो
औ ओमफ्राय नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा थास' बिथोरि आरो अमा बेदरखौहाय माबायदि संनाय जायो आरो बेनि प्रसेसखौहाय
औ औ ओरैनोथ' अमा गोथांजों खम जायो ओमफ्राय अमा गोरानजों जायोबा गोथावसिन जायो थास' बिथ'रिया बेनिफ्राय थास' गिबियावनो थास'खौ जों सायनानै लानानै दैयाव सुनाय जायो बेनिफ्राय अमा अमा गोरानखौ खायफाया एसे एवग्रोयो नाथाय गोरान हिसाबै खायफाया एवाबो माने गना लानानै माने थास'खौ होनाय जायो आरो थास'खौ होनानै एसे रुइहोनानै दै होनानै बेखौ गावनि समसिम नांगौ समसिम संनानै नैबेखौ जानाय जायो आरो औ माखासे गोखैबो होजाबाय बेनि गेजेराव जेराव नोङो मैथाबो होजायो बेनिफ्राय खोरदैफोरबो होजायो हम
ओमफ्राय नोंथांमोननि जायगायावहाय ओरैनो दोरोङारि ओंख्रिनि बेलायाव मा मा ओंख्रिया ओरैनो न'खर न'खर सोलिबाय थानायखौ नुनो मोनो बेनि बागै एसे ओरैनो बुंना होना माखासे गामियावहाय मा माखासे ओंख्रिफोरा माने बांद्राय सोलियो माखासेया एसे खम सोलिनायखौ नुनो मोनो आरो नङा होमब्ला नोंथां
औ औ
ओमफ्राय नोंथांमोननि जायगा ओरैनो बांसिन सोलिनाय ओंख्रि आरो
बांसिन बांसिन सोलिनाय हिसाबैथ' अनला दाउ सबाय दाउफ्रानो जायो बेनिफ्राय माखासेखौ नोङो कन्टिनिउबो जानाय जाया जेरै सबाय साम' सबाय सामखौ नोङो कन्टिनिउ जानाय जाया गोबावजों खेबसे जानाय जायो जल नारजि अमाखौ कन्टिनिउ जानाय जाया
औ थार थारैनो नारजि अ माखौ गोखाखौ जोंना आरो मानसिफोरा बांद्राय ओमफ्राय मोजांबो मोना नालाय माखासेफोरा ओंखायनो न'खरनि खावसे जानाय खावसे जायैबायदि बिदि जायो माखासे न'खरफोराव बेनिखायनो एसे खम जानायखौ नुनो मोनो आरो जेरावब्लाबो औ थारैनो
दा कन्टिनिउ जायो होनबा माने कन्टिनिउद्राय नङा माने
औ ब बांसिन जाजायो होनबाथाय अनलायानो जाहैबाय आरो ना औ गुबैयै बुंनो थाङोब्ला अनला सबाय औ जोंनावबो थारैनो बेनो सोलियो जोंनावबो बांसिनानो दाथ' आरो औवा मेवायनि बोथोर नालाय अनला ज जों औवा मेवाइ बेफोर सोलिगासिनो दं आरो
औ औ
औ
नोंथाङा बर' बर'आारि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि हिसाबै माखौबा जानो सुखुवा नामा
बर'नि दोरोङारि ओंख्रि हिसाबै जानो सुखुयैथ' जेबो गैया आङो गासैखौबो जायो दोरोङारि ओंख्रिल' नङा फ्राय ओंख्रिखौनो जानो सुखुयै होनलायनाय गैया आरो द सानदियाव माने जेखौ मोनो बेखौनो जायो आङो औ नोंथां औ औ नोंथाङा ओमफ्राय मा बबा ओंख्रिखौ जेनेबा बेफोरबायदि जानो सुखुयै ओंख्रि दं नामा
आंबो नोंथां बुंनाय बाददि आंबो जेबो ओ सुखै गैया माने जे ओंख्रिखौ मोनो बेखौनो जायो आरो
औ थारैनो मोजां बिदिब्लाथ' बिदि जायो ब्ला माने न'खरावबो जेबो उसुबिदा जाया आरो संनाय खावनाय फोराव नङा होमब्ला नोंथां बयबो जाखायो जिहेथु जे सोंब्लाबो जायो नालाय नङाब्ला आरो न'खरावबो माने एसे संनाय खावनायाव एसे उसुबिदा जानायखौ नुनो मोनसो
ओ औ बेखौ जाया बेखौ जाया होननानै जुदि आलदा आलदा संनाय जायोबाथाय समाबो माने गोबां लायो औ
गोरोबहोनो हाया बेफोरबायदि जाहैयो आरो
औ औ औ दे बिदिब्ला दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा
औ दे नोंथां